हेलौ औ नोंथां खोनादोंना? औ खोनादों
औ ओमबा जोङो नोंथां बे ओ जों बर'फोराथ' माखासे समाव जोङो औवाखौ बाहायो बे औवा बाहायनायनि सा यावनो जोङो एसे सावरायनोसै उम औ गिबियावनो ओमबा आं बे औवानि माखा से बाहायनायफोरखौ एसे फोरमायग्रोनोसै
नंगौ नोंथां औ
जोङो औवानि बाहायनाय होनोब्ला जोङो औवाखौ जोङो जोनोमनिफ्राय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो गिबियावनो बर' न'खरफ्राव बा जोंनि न'खराव बा बर' समाजाव सोरबा जुदि न'खराव गथ' जोनोम जायोब्ला बै गथ'नि उथुमायखौ हास'नो थाखायबो जोङो बे औवाखोनो बाहायोमोन बा बाहायो। बेबायदिनो जोङो गिबियाव बेखौ बाहायो। उनावहाय जोङो थानो थाखाय जोङो न' बानायनायाबो जोङो बांसिन बे औवा औवाजोंनो बानायनानै लायो। जों जेरै खुन्था बे न' बानायनो थाखाय खुन्था। बेनिफ्राय इन्जुर, मान्दा लि, ओमफाय जोङो बैफोरखौ खानो था थाखाय जोङो खेराइ जिरो, टेबोल जिरो। ओमफ्राय फेराइ बेफोरबायदिखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायजोबो। ओ बानायनानै जोङो जोंनि थाग्रा न'खौ जोङो बानायनानै लायो। बेनि उनावहाय जोङो आबाद आबाद मावनायावबो जोङो औवानि माखासे आइजें आइला फोरखौ जोङो बानायनाय बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो हाल एवनायाव नांगौ जानाय माखासे जेरै लावथिफोरखौ जों औवाजों बानायनानै लायो। उनावहाय ओ जुंगाल ओ ओमफ्राय मै, ओमफ्राय बेदा, बेफोरबायदि फोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो। उनावहाय ओमफाय जोङो आरोबाव जोङो मोनसे मुखाखौ जोङो बानायबावो जों जायखौ जेनेबा जोङो बै सिगां समाव जोङो आसु माइफोर फोब्ला जोङो मा खामोमोन मै होनाय जोंनियाव मोनसे खान्थि दङना। जोङो माइखौ मै होयो, रज'खांनायनि उनाव बेखौ माइ माइ मै होयो। बै समाव माइखौ जानो हायैनि थाखाय मोसौनि खुगायाव जोङो मुखा खानानै होयो बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो।
औ नोंथां औ।
उनावहाय
नंगौ।
जानाय
जानाय ओ
बै मारा नानाय समाव जोङो माइखौ खायनो थाखायबो बा जिगाबखौ जोङो एरखांनो थाखायबो जोङो हुखेन बानायो बेखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो।
औ औ नंगौ।
बेफोरबायदि जोङो बानायनानै लायो। ओमफाय बे जोंनि न' बिथाखौ बेंथेना दोननो बा जोङो बोरमा मोसौ अमाफोरनिफ्राय जोङो रैखा खा खालामनो थाखाय जोंनि ओ बि बि न' बिथानि सोरगिदिं जोङो बेरा दुमनानै लायो। बेखौबो जों औवा बाहायनानैनो जोङो दुमनानै लायो। दा बेफोरबायदि जोङो गोबां खामानियावनो जों औवाखौ बाहायो। लोगोसे जोङो ना हमनायफोरावबो बेबायदिनो माखासे सेन ओ जेखाइ, खबाय, ओमफफ्राय फल' बेफोरबायदि माखासे आगजुफोरखौ जोङो औवाजोंनो बानायनानै लायो ओमफफ्राय मानसि थैनायनि समावबो जोंनो औवाखौ नांगौ जोंनो औवाखौ मानसि बाना लांनो थाखाय ओ जोङो सां बा जोङो बानग्रा बानायो औवाजोंनो लोगोसे जोङो दै गोथार सारनो थाखायबो बा दै सान्थि बानायो बै समाव अब्लानिया जों बे औवा हासु सौखौनो बाहायो बेफोरबायदिनो जोङो मोनफ्रोम माने खामानियावनो औवाखौ बाहायो होननानै जों बुंजायो आरो माने औवा औवाया जोंनियाव माने बा बर' समाजाव माने गोबां गोहोम बा जायगा आवगायनानै दङ आरो नोंथां
बुंथां
औ
अ नोंथाङा बे नोंथां नोंथांनाव मोनसे सुंलु सोंलु नागिरदों
औ नोंथां
बे जों बे हुकेन होनना बुंबाय
औ
मखौ जों औवानिफ्राय माबोरै बानायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां बेखौ जोङो हुकिनखौथ' जोङो बांसिन समाव बे बुरखा औवानिफ्राय जोङो बानायनायखौ नुयो ओमफ्राय जोङो बे औवा गुबैनिफ्राय फ्रायबो बानायो आरो औवा बिजौखौ जोङो बानायो औवा बिज बिजौआव औवा बिजौखौ जोङो मा बुंगोन थानाय थायो दालाय थायो बे औवानि दालायखौ जोङो मोजां जायबायायदि जाथाव एसे दालाया गिदिर बा गोरा गोगोम बेबायदि जोङो बेबायदि दालाय थानाय औवा बि ज सनानै उनावहाय सखनानै जोङो बेखौ जोङो नांगौ बाय बा हुकेन बानायनो थाखाय जों बै औवानि दालाय
जाय
जोङो मा खालामो अराव हाङो आरोना अराव हांनानै जोङो नांगौ जखानि बेखौ फदेबनानै लायोब
औ
नांगौ जखानि बेखौ महर होयो आरो अराव सावनानै ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो फेरेबनानै दोननानै होनांगौ जायो गुसु जाजासिमबा जोङो सानथाम स सपता मोनसे फोर हालासिम जोङो बेखौ खाबथानानै जोङो नांगौबायायदि जखानि फेदेबनानै जोङो बेखौ खाबथानानै दोनो आरो उनावहाय बिदिनो सप्ता मोनसेसोनि उनाव खलिनानै जों बेखौ मोजाङै दानना दाननानै बा सैनानै जोङो बेखौ बेबायदिनो हुकेनखौ जोङो बानायनानै लायो औ ओमाय नोंथाङा नोंथांनि नोजोराव बा नोंथाङा मिथि फिनाय बायदिब्ला जोङो औवाखौ बेबायदिनो मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां जोंनि आसामावहाय
औ
जेसेबां जोंहा सुबुंफोरा माने जाय जोंनि हारि हारिसाफोर नो होन बा गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौनो होन जोङो बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायनाय दंफां बा बेबायदि होनबा जोङो औवानि दंफांखौनो होनजायो आरोना नोंथां जों माने बेखौ मोनसे जोंनि समाजनि जोबोद गोनांथार बाहागो होननानै सानना लायो आरो जोङो जेरै बिथाङा बुंबाय जोंहा जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम जों बे औवाखौनो बाहायनाय जायो।
औ
जोनोम जानायावहा नोंगौ नोंथां औ जोनोम जानायाव नारा नारा हानायजों लोगोसे जों थैनायसिम माने बेफोरबायदि बाननो थाखाय जों औवाजोंनो बिदि बानायनाय जा यो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायो जेरै जोंहा न' बानायनाय जों बांसिन जोंनि न'फोरा जों औवा जोंनो बानायनाय जायोमोन जोङो औवानि ओ दंफांजों जोङो बेरा होनाय खाथि जिरनानै बेरा होनाय बा नोंथां जोङो गोजौआवहा जों जेब्ला उखुम बानायनायावहा औवा ओ निखौ बाहायनाय खामि खानाय औवानि खामानि बानायनाय बा औवानि खुन्था जोङो बे औवानि रायदों बानायनाय नङा होमबा औ औवानिफ्राय खनानै जों राइदिं बानायनाय जोङो बेबायदिनो जों गोबां रोखोमाव बाहायो ओ आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि बाथौ जों बाथौआवहा जोङो हेबनो बे जेवरा हेबनाय होनना बुङोना नोंथां। बे बेरा हेबनाया बेवबो जोंनि औवानि यानो जायो औवानिखौनो बाहायो जों औवाखौ दाननानै आरो बेबायदिनो जों ना हमनाय आगजुफोर बे ना हमनाय आगजुफोरखौबो जों औवानिनो बानायो। माने जेरै सेनखौनो होन बा जेखाइ, खबाय ओ बा खखा फल' बेफोरखौनो गासैबो माने मा जोङो बे औवानि आगजु औवानिफ्रायनो बानायो आरो आरो जों जेब्ला आबाद मावो।
औ
जों आबाद मावब्ला ओ जों मैगंनि आबाद मावब्ला माने जेरै जोंहा फल जिंखा बा फोरला जिंखाफोर बा थाइबेंफोर जिखुनु आरो बेफोर बायादिखौ मानबाय होनोबाबो जों औवानि सां बानायो आरोना औवानि आरो जों आबाद मावनायावबो जेरै नोंथां जों बाहायनाय जायफोर नांगोल जङालि जुंगाल आरो नांगोल जुंगालफोर बा जिखुनु मुखाफोर बे मोसौनो गानहोग्रा बेफोर बायदि गासैबो जिनिसखौ जोङो ओ जेरै मै मै होनना बुङोना नोंथां ओ जों हाखौ समान खालामनो थाखाय बानायनाया बे मैफोरखौबो जों गासैबो औवानिफ्रायनो बानायो आरो ओ औवाया माने जोबोद जोंनि समाजावहा जोबोद गोहोम खोलैयो आरोना ओवा गैयाबानो जाया होननाय बायदि आर ना गासैबो बिथिङावनो आरो जों जिखुनु ओ ओ जों जेरै नोंथां जोंहा औवाखौ बहा बाहायो होनबावबा आरो जोङो जों बेनिफ्रायबो मैगंबो ओंख्रिबो मोनो आरोना ओंख्रिबो जानो हायो आरो औवा जायखौबा जों औवा माने गोरलै औवाया बेखौ दाननानै जों औवा मेवाइखौ जों जायो आरो औ गोरलैखिनिखौ गोरलैयावनो दाननानै औ बेखौ जों बायदिसिना ओंख्रियाव होनानै जायो अनलाजों जायो बेबायदि आरोना बा अमा बेदरजों जायो। बेफोरबायादि जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोम आरो औवाजों बाहायनाय होनोब्ला जोंङो जोंङो जोंनि जिथुबा जों माइरं स जों माइरंफोरखौ साफा खालामनायफ्राव बाहायनाय जा दाला सान्द्रि होनना बुंङोना नोंथां औ दाला सान्द्रि बा नोंथां ओ जोंहा बाहायनाय जेब्ला जों बा बाख्रि बायदि बानायनाय दुलिखौनो होन बे माइ दोनग्रा दुलि औ बेफोरखौबो जों औवानिनो हेबो आरोना औवानिनो बानायो। औ आरो गोबां दं ओ जे आं मख'खाबाय जों बेरा होनो थाखाय जों जेवरा दंङ बारि खौ जोंनि न'नि बारिफोरखौ जों जेवरा दाबनो थाखायबो जों औवानिखौनो बाहायो औवा बुखा बा औवा गुबै बेबायदि आरो बा नङाबा खेल औवा बे औवा फिसाया बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बिदिबा नोंथां जोंहा समावबो जाबाय नामा औ नंगौ दे औ नोंथां गोजोनबाय
गोजोननाय थाबाय
औ